औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ दायो मा खालामदों नोंथाङा?
आङो दायो ओरैनो दङ' नोंथां।
अह। ओरैनो जुदि दङ'ब्ला जोङो मोनसे टपिक लानानै बे टपिकनि सायावहाय जोङो एसे सावरायलायनो हागोन नामा नोंथांजों?
हागोन नोंथां हागोन।
ओ अब्ला जोङो साब मोनसे टपिक लानोसै नोंथां। ओ बिनि सायाव जोङो सावरायलांनोसै ना?
औ जागोन नोंथां।
औ होमब्ला जोङो ओ जेनेबा दाथ' जोङो दै बाहायो नङा होमबा? दैया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार। दा बे दै नि सायावनो जोङो एसे सावरायजागोन नामा नोंथां?
औ सावराय जागोन नोंथां।
औ, दा अब्ला नोंथाङानो जागायजेनदो जेनेबा दैनि सोमोन्दैहाय नोंथाङा एसे ओ‌ फोरमायनानै होग्रोदो जोङो माबादि बाहायनांगौ माबादि ओ मा खालामनांगौ बिनि सायावहाय नोंथाङा एसे मोजाङै फोरमायनानै होगोरोबानो जाबाय दे आंनो।
औ औ। ओ दै होनब्लाथ' जों मिथिखायो नङा होनबा? जों दैखौ लोङो एबा जोंनि देहानि थाखाय दैया जोबोर गोनांथि। ओ जिब जुनार बिफां लाइफांनि थाखायबो जोबोर गोनांथि दैया। ओ जेरै आबाद मावनाय, ओ मैगं थाइगं गायनाय बिदिनो न' लुनाय, जि सुनाय, गारि मथर सुनाय, बायदि बायदि खामानियाव जोङो बाहायो नङा होनबा नोंथां? ओ आरो दै नङाब्लानो जोङो मा ओ जेबो खाम खामानियावहाय माने बाहायनो हायाबाथाय जोंनि खामानिया जाफुंनो हाया हाया जायो आरोना। ओ जोंनि लोंनाय ओ सरासनस्रा जोङो दैखौ माबायदि खामानियाव बाहायनांगौ जेनेबा मोजां खामानियाव बाहायनाय ओ बाय बांद्राय गारग्रुङा गारब्रुङा लाबानो मोजाङै थि थियै बाहायनो हानाय बायदि ओ बेजों लोगोसे मा जायफोरनाव दै गैया बिसोरनोबो ओ दैयाखौबो जोंनिफ्राय मा दैथाय हरनो हायो आरो ना? बेखौहाय मा फेके त नावहाय माने बथलाव सुनानै बेखौ मा फानहरनो हायो आर ना? बिदिनो बायदि बायदि खामानियाव बाहायनो हायो। ओ नोंथांनि बादिब्ला दैयाखौ माबायदि खामानियाव बाहायनो हागौ एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथां?
औ जेनेबा दैनि बाथ्राखौथ' जोङो नोंथाङानो जेनेबा जोंनि बाहायनायनि सोमोन्दैथ' गोबां बुंबाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ ओमफ्राय दा आङो बिनि सायावनो एसे दाजाबदेरनोसै जेनेबा दैयाथ' जोंनि थाखाय जोबोद गोनां सुबुं फुरा मा खालामो दै नङाबानो जोङो थांनानै थानो हानाय नङा नङा होमबा नोंथां दैयाबो मानि जोबोद माने गोनांथार मानसिनि देहानि थाखाय ओ देहानि अनगानै अनगायैबो मानसिनि जेनाखि मुल माने बुहुमाव गोनां जानाय बिथिङावहाय माने दैनि गोनांथारा दैनि गोनांथार आरो दा जोंनि गेजेराव नुनो मोनदों दैनि अनजिमायाबो माने दैयाबो मानि बाङाय जाना दं हमबाय आरोना नोंथां दैयाबो माने आथिखालावहाय माने एसे खम जालांनो हमबाय दा गोबां जायगायाव जेनेबा ओरै मुम्बाइ दिल्ली हायद्राबाद बैफोरबादि जायगाफोराव मा होनो दायो दैनि बिराद क्राइसिस माने आंखाल नुजाथिगासिनो दङ होनना नानै आङो मिथिनो मोनदों आरो नोंथां दा जोङो बेफोरबादि जुदि आंखाल जुदि दैनि नुजाथियोब्ला जोङो उननि समाव जोङो दैखौ माबादि बाहाय नांगोन आरो दैखौ माबादि जोथोन लानांगोन दैखौ जोङो माबादि अननांगोन बेफोर नि फारसेबो जोङो मोनसे सा साननो गोनां जानानै फैदों आरो नोंथां। दा बाथ थ्राया जाहैबाय बेवहाय माने अखा गैया अखाया हायाखिसै आरो ओरै फारसेथिं मा होनना बुंदो बे जायगायावहाय सुबुं अनजिमाया गोबां बांजोब्बाय मानोना बिसोर जायगाफोरा नोगोरमा ओनसोल नालाय।
औ औ
आरो बेवहाय गोबां दारिमिनफोर दङ। मानि जौगाखांनाय जायगा दा बेफोर जायगायावहाय माने गोबां माने दैनि जेंनाजों भुगिनांगासिनो दं आरो माने ओ हा सिंनिफ्राय माने दैया माने गैला मोननो थांला। बेफोरबादिनि जाहोनाव माने ओइ टेंकारफोरजोंहाय लांनानै रोगानानैसो दैखौ साप्लाय खालामनो गोनां जादों आरो। बेफोरबादि जुदि जोंनि जेंना जों गोग्लैलांबाय थायोब्ला जोङो माने दैखौ जोबोद अनसि अनसि बाहायनांगोन होननानै आं सानो आरो दा जे जोंखौ ओरैबायदि ओ दै खौ जों ओरैबादि बाहायो माने जोङो बेसेन नाङै ओरैनो मोननायखाय माने मैलु गोयैबायदि खालामो आरो। गोसो जाबानो बाहायो गोसो जाब बानो गारो। नांगौनि बाराहाय जोङो माने‌ गोसोबादि बाहायबाय थायो आरो दैखौ। जोङो बेबादि बाहायबाय थायोब्ला जोंनियावबो बै जेरोखोम दा ओ नोगोरमा ओनसोलफोराव हायद्राबाद ओरै मुम बाइ बे दिल्ली बेंगालुरु बेफोरबादियाव जानायबादि जोंनियावबो माब्लाबा सानसे समावहाय जुदि जोङो दैखौ अनसि अनसि बाहायाब्ला नांगौबो नाङाबो जोङो दै खौ ओरैनो आद्रि बाहायगारबाय थायोब्ला जोंनियावबो बेफोरबादि माने दैनि जेंनाया सानसे समाव फैगोन नामा होननानै
सानो औ औ नंगौ नोंथां।
औ आरो नोंथाङा बेनि सायावनो आरो माबाफोर जेनेबा दैनि दैया माबोरैहाय गाज्रि जानो हाथावगौ बिनि सायाव दै गाज्रि जानायनि सा याव नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां उम दैयाखौ जोङो मा ब्रै साखोन सिखोन खालामांगौ नङा होनबा नोंथां? ओ। दैयाखौ जोङो साखोन सिखोन खालामनायनि माखासे जाहोनफोरा जाहैबाय सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे मा गावनि जाखोन्दा। बायदिसिनाखौ मा दाखोरखौहाय। जायगायाव दाबसेयाव खारा लामा। बानो। बेखौहाय दैमायाव गारहैनाय ओ गावनि न'आव थानाय। दाखोर दालाफोरखौ मा ओ बिदिनो गारलाबायनानैहाय माने जेब्ला अखा बाङा फैयोब्ला बे बेनिफ्राय सुस्रा। नानै मा दैयावहाय ज' जाहैनाय एबा दैमाफ्राव ज' जाहैनाय बेजोंनो। लोगोसे मा दारिमिननिफ्राय। गनाय ओ बायदिसिना केमिकेल लगायनाय बे दैया। बे गारनायजों लोगोसे बे मोजां दैया। आरो बेफोरजों लोगोसे मा मानसिफोरनि मोजां जोथोन लायैनि जाहोनावहाय गाज्रि दैजोंनो एबा मोजां दैजों गोरोबनायनि जाहोनाव मा मानसिनि मोदोम मावनाङोबा बिबुरनि गारि बायदिसिना जानाय जानाय।
उम।
ओ बेजों लोगोसे। माखासे नोंथाङा दैया खमायलांगासिनो दं बेनि बागै बुंदोंमोन नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
बे थारैनो नांगौ मानो होनोब्ला सुबुं अनजिमाया बांनायजों लोगोसे बिफां लाइफां खमायलांनायजों लोगोसे मा दैया खमायलांबाय नङा होनबा नोंथां बिफां लाइफांनि गेजेरजोंसोओ दैया फैयोमोन नालाय जेरै जोङो अक्सिजेन लानायावबो मा दैया दैया फैयो खरलफिल्डनि गेजेरजोंहाय फिसा फिसा थर बिथिं हिसाबै ओ बिफां लाइफाङाथ' हसिंफ्राय दैफौ बोखोयो बिजों लोगोसे बिदङाव खमायलाङो नङा होमबा नोंथां दा बेजोंनो लोगोसे मा ओ बिफां लाइफां खमायलांनायजों लोगोसे दैयाबो खमायलांबाय गोरान जालांबाय हाया गिसिया गैलिया बिदिनो मानसिनि ओ‌‌ आबाद मावनायाव खमायलांबाय अखा बांखाया ओ बिनिनो माखासे ओ बिदिनो जेंना सोमजिबोबाय आरोोना आरो बेजोंनो लोगोसे नोंथाङा माबाफोर दाजाबदेरबावनो गोसो दंबावो नामा
ओ बिनि सायावथ' जेनेबा नोंथाङानो मोजाङै बुंलांखाबाय दायो अब्लाबो माने आंनिफ्राय फारसेनिफ्राय आंनि मोनदांथिजोंहाय माने एसे जेनेबा नाजाबदेरनोसै
औ औ
दा मा जादो‌ माने ओ दैयाथ' जेनेबा गुबुंले जाबाय नङा होमबा बै औ दै गुबुंले जानायनि माखासे जाहोनफोरखौथ' नोंथाङानो बुंलांखाबाय मा मानि जाहोनाव दैया गुबुंले जाखो माबोरैहाय बेफोरखौ नोंथाङानो मोजाङै बुंलांखाबाय आरो दना बि खो जोङो मानि होबथानोब्ला जोङो मा राहा लानांगोन बिनि बागैसो आङो नोंथांनो एसे खोन्थानो सानबाय आरो जेनेबा जोङो दै दैखौहाय जुदि बेफोरबायदि गुबुंले जानायनिफ्राय होबथानोब्ला जोङो ओ दैमा दैसा फोराव जे जोङो बायदि रोखोम दाखोर दालाफोर गारहरो नङा होमबा
औ नोंगौ नोंथां
दा बै दैयावहाय दाखोर दाला गारहरनायफोरखौहाय जोङो मानि‌ बन्द' खालामनांगोन आरो माने दैमाफोरावहाय बेफोरबायदि दाखोर दालाखौ गारहरनो नाङा आरो जेनेबा जोंनाथ' दारिमिनाथ' मोनसे गुबै बिफाव लायो जेनेबा फारफ्रोमबो बिथिङावनो दा मोना जोंना मोनसे गाहाय बिफाव लायो जोङो माने दारिमिना ओरैबायदि दारिमिनखौ जोंनो एकदम गोनांथिबो दङ खिन्थु फारसे बिथिङाव नायोब्ला जोंनो गोबां खहा आबहावायारि बिथिङाव गोबां खहा खालामनानै होयो आरो बे दारिमिना। दा बेखायनो दारिमिनखौ जोंनो जौगाखांनायनि बिथिङाव साननानै नायोब्ला जोबोरैनो गोनांथि दा ओरै फारसे थिं जोंना मिथिंगायावहाय गोबां गोहोम खोख्लैदों होननानै बुंङा दारिमिनानो।
औ औ
बे दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय माखासे जेनाखि मैला मैथा जाबोर जाला दाखोरफोर बै दाखोरफोरखौ जोङो दै बेयावहाय गारनाय नुनो मोनो। दा बै दैमायाव गारनायनि फ्राय जोङो दैमायाव गारनायनि सोलाय बबेबा मोनसे जायगायावहाय माने हाखरफोर जावनानै बा हाखरफोर खालामनानै बा बबेबा दैमायाव गोरोब हैनो हायै बादि बेफोरबायदि जायगाफोरावहाय जोङो बैनि दाखोर दालाफोरखौहाय ओ गारनानै जमा खालामनानै दोननो हानाय बादि मोनसे राहा खालामोब्ला मोजां जायो नामा बेबादि होननानै आं सानो आरो। जुदि बेबादि खालामोब्ला दैमा दैसायाव बै दाखोर दालाफोरा गलांनाय नंला बे दाखोर दालाफोरा जायगा दाबसेयावनो थासिगोन।
ओं-ओं नंगौ नोंथां नंगौ।
जुदि बै आरो दाखोर दालाफ्रा दैमायाव गलांबाय नालाय दैमाया जाय जायगायाव गलांदों बेवहाय थ'थाबथाला नङा होमबा नों थां बियो आरो गुबुन-गुबुन औ जेनेबा दैमायाथ' बोहैलांबाय थायो नालाय दा बैफोराव जेराव दाखोर दालाफोरा माने थांफाबाय थासिगोन बिदिनो बोहैलांबाय थासिगोन बिदिनो आरो गासिबो बे बोहैलांनाय दैमायानो माने मैला गुबुंले जालांसिगोन होननानै आं सा हानो आरो। आरो बेबादि जाहोनावहाय माने दैमा गुबुंले जानायनि जाहोनाव ओरै दै सिङावथ' जोंना माखासे जिबिफोरबो थायो नङा होमबा? जिब जिबिफोर जेनेबा नाफोरखौनो हमना लाबाय नङा होमबा? दा नाजों लोगोसे केे आरो बिथ दैमानि सिङाव माखास जे लाइफां हारिनि बिफांफोर फोर जोङो मोननाय जायोना
ओं औ
ओ दा बेफोरावहाय मानि गोबां ओ बिसोरबो जेंनाजों मोगा मोगि जानांगौ जादों जेनेबा नाफोराबो जेनेबा दैया गुबुंले जानायनि जाहोनावहाय
औ औ।
सासे नाफोरा गोमालांनो जेनेबा बिस गोनां जानानै माबा माबि जाहोनावहाय थैलांगोन नङा होमबा आरो लै लाइफां फोराबो माखासे ओ बेफोरबायदि गुबुंले जानायनि जाहोनावहाय माने एसे जो गोमालांगोन बेफोरबायदिखौ आं सानदों आ दा। ओंखायनो बेफोरबादिखौ बन्द' खालामनांगौ। जोङो हानाय मानि। दैमा दैसाफोराव गारनायनि सोलायै गुबुन राहा खालामोबा जोङो मोजां। आरो मानसिफ्राबो जोंनि सरासनस्रा मानसिफ्राबो ओ जानाय लोंनाय दाखोर दाला माबा माबि बेफोरखौ दैयावहाय खनसेयैनो गाहरो दा बैफोर गाहरनायफोरखौ दैयाव गाहरालासिनो